खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ
गिबियावनो नोंथां गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय। जाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गाहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानै जादों आं नोंथांजों। दान्दिसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों। नोंथां नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन? ना?
औ नोंथां ओ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां। बिदिब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि दोरोङारि। गाननाय - जोमनायनि बागै नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ - औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां। गिबियावनो जोङो गोदो - गोदो - गोदायनिफ्रायनो जोङो। माबोरैहाय जोङो माबादि माबा मा - मा सि - जोमफोरखौ जोङो गानबोयोमोन नोंथाङा माने एसे गिबियावनो फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ - औ ओ थारैनो नोंथां जोङो बर' सुबुंफोराहाय ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो ओ रायजो जाबोनायावहाय जोंहा बेबायदिनो गाननाय जोमनाया जोबोद बिफाव होबोदोंमोना होननानै होनदों ओ खोनाबोदों आरोना नों थां जेरैहाय जों जाय बर' सुबुंफोराहा गाननो थाखाय जोंना गावनि आखाइजोंनो दखना, गामसा दानानै जोङो गानबोनो गानबोनायखौ जोङो नु मोनदोंमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुंफोराव गाननाय - जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना दानि आथिखाल मुगायाव गोबां रोखोमनि गाननाय - जोमनाय ओंखारबाय। नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो गोदो - गोदाय सुबुं फोराहाय गाव गाननो थाखाय जेरै न'आवनो ओ दखना दानानै गानो मोन। बा न'आव नों गामसा दानानै गानो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो दा आथिखाल मुगायाव जोंहा जेरै बर' आइजोफोराहाय गोबांखौनो जोङो दानाय लुनायाव दानिया ओ आ आथिखाल मुगायाव जोङो नुनो मोनलिया आरो नों थां मानो होनोब्ला जोंनियादा आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो बाजार, बा गलाफोरनिफ्रायसो जोंना गाननो हमसै आरोना नोंथां बायनानै बेबायदिनोहाय जोङो गोदो गोदाय आबै - आबौमोननि समनिफ्रायनो बा रायजो जाबोनायाव गावनि न'खर नखरनि फिसाजो बा फिसााजलाफोरखौ बेबायदिनोहाय ओ दानाय - लुनायावहाय मुखुब खालामनानै होयोमोन आरो ना नोंथां मानो गोदो - गोदाय जायहा दानाय लुनायाव रोंखा - राखा नङामोन अब्लाना बैफोर आइजोफोरखौहाय ओ बर' हौवाफोराहाय हाबा लायामोन होननानै गोदो गोदायनि बर' सुबुंफोरा बुंनाय खौ जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोंना गोदो - गोदाय बर' सुबुंफोराहाय बा बर' आइजोफोराहाय दानाय लुनायाव बेबायदिनो जोबोद मुखुब मोनो आर ना नोंथां। बेबायदिनो हौवा माहारिफोरा जेरै गाननो थाखाय खाय होवा माहारिफोरनो गामसा दायो बा जोङो बर' माहारि फोराहाय ओ दा हिन्जावफोराहाय दख'ना
औ - औ
बर' सुबुंफोराहाय गोदो - गोदाय गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय ओ दख' दखना बायदिसिनाखौ जोङो गानबोदोंमोन आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना बर' आइजो फोराहाय गोबां गोदो गोदाय बेबायदि जि दानायावहाय आगर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ननो आरोोना नोंथां जेरैहाय जोङो हाजो आगर थाइगिर आगर फारौ मेगन आगर बा दाउसा मोख्रेब आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर दानानैहाय बेयाव एरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां। खोनानो मोनबावदोंमोन दे जोङो गोदो गोदायहाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो दावहायाव थांनो ओंखारोब्ला बर' आइजोफोराहाय जेरै ह बा हरनि गेजेरावनो आर'नाइ सिखौ दानानैहाय बिसोरनो गानो हरोमोन होननानै नानै जोंनि बर' सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोन आरोना नोंथांन ओ बेनि अनायैबो जोंना ओ सिट दानाय होनोब्ला जोंना मोनसे सल' बे समावनो ओ गोसोआव फैयो आरोना नोंथां जेरै जोंना आसाम बैसागि होननाय बिब' बिनानाव सानै दङमोन नङा होमबा नोंथां। बे आसागि बैसागिया जोंनिया ओ बिब' बिनानाव सानैमोन आरोोना बिसोरो ओ जि दानायाव जोबोद रोंखा रां ाबा मुखुबमोन आरोना नोंथां जेरैहाय बिसोरो गावनि खाथिजोंनो दाउ मासे बिरलाां बिसोरो दा थबनो गावनि गावसिनि दा याव एरखांनो हायोमोन आरोोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे बिसोरो अबेबाफोर बेरायनो थाङोब्ला जेरै मिथिंगायाव नुनाय बायदिसिना मिथिंगानि गाब जेरै हाजो आगर बा थाइगिर बिबार आगर फारौ मे न आगर बेबायदिनो बायदिसिना आगरफोरखौ एरनानैहाय ओ बे आसगि बैस मोना गावसोरनि जियावहाय एरोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना बेबायदिनो आसागो बैसागोनि सल'ओ जोंनि बर' समाजाव जि दानाय होनोब्ला रोखा राखायै बेरखाङो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना बर' सुबुंफोरा गोदो गो बानायनानै जोङो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदाय माबायदिहाय जिफोरखौ दानानै गानोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव माबोरैहाय।
औ नोंथां। औ नोंथां हागोन गोदो
औ औ।
गोदायनिफ्राय जोंनि बर' समाजाव मोनसे रोखोमनि। एम्फौखौ। खौ जोङो जायखौ जोङो एन डि एमफ होननानै। बुंनाय जायो नोंथां औ नोंथां बे एम्फौखौ जोङो फ बेनो थाखाय जोङो औ नोंथां जोङो सिखिरिनिफ्राय जोङो बेखौ मोनसे बिदै दैयहोनाय जायो आरो जो दसे नङाबा दान देर माससो जोङो बेखौ बेयाव दोननानै। जोङो गफाय होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बे
औ
एम्फौआ जोङो से सप्तासो जाबा जों बेखौ जोङो गोरलै गोरलै इन्दि इन्दि बिलाइ फोर जाहोनानै जों बेखौ देरहोनाय जायो आरो नोंथां आरो जुदि औ नोंथां जुदि जोङो बे एम्फौनि फ्राय गोमोन फैयो अब्ला जों बेखौ जोङो हमनानै औ नोंथां फोराननानै दोननाय लाबनानै जि तु ओ हाग्रानिफ्राय लाबनाय मोखोना बिलाइानो जा गंगार थाइसुम बिलाइ आनो जा बेफोराव जोङो बे गोमोनखौ जोङो बाहोना दोननाय जायो जाहाथे बियो साननैस बेनि उनावनो बेयाव फिथोब थोबनो हायो बे सुबि दानि थाखाय जोङो बेखौ गोमोन फैयोब्ला जोङो बेयाव बाहोना दोननाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां आरो बेनि बेनि फिथोबनिफ्राय जोङो जेब्ला बे फिथोबा गोबाव जायो अब्ला जोङो बेखौ जों बे बिस-फिथोबनि फ्रायनो थावख्रि लुनानै जोङो ओ खुन्दुं सोंनानै हिंसा हिसानसालियाव जोङो नोंथां बेखौ ओ। बेबायदिनो जोङो इन्दि सि बायदिसि। ना बेफोरदिनो गानग्रा-जोमग्रा गुदुं। गुसु बायदि सिफोरखौ जोङो दानाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां। बेफोर इन्दि सिफोरा गोदो-गोदाय। ओ इंराजनि जोंनि। हादोराव इंराजनि सासननि समाव जोंनिफ्राय बेफ। बेफोरो इन्दि सि बा मा जोंनि रेसम सि बेफोरो। जोंनि ओ हारिनिफ्राय बा जोंनि। बे माहारिनिफ्राय गोमालांबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथां बेब्रासफोरा जोंनिफ्राय गुबै इन्दि खुन्दुं इन्दि सिफो। फोरखौ ला। नानै जोंनि ओनसोलाव बेफोरो इन्दि-इन्दिसिफोरा खमाय। लांबाय नोंथां आरो आथिखाल मुगायाव जोङो बांसिनानो। जोंनि खाथि-खालाफोराव बांसिनखौनो जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनला आरो। नोंथां आरो नुयोब्लाबो खम बिबांनि नुयो नोंथां। औ नोंथां। दानि मुगायाव जोङो हाथायनिफ्राय लाबनाय बा गलानि। फ्राय बायनानै लाबनाय बायदि-बायदि रोखोमनि सि-जोम। पलेस्टारनि दख'ना आरो पलेस। टारनि आर'नाइ बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां-नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन?
औ-औ नोंगौ नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां ओ थारैनो नों। थां ओ जोंनि बर' समाज। आ जोबोर मोनसे ओ गोग्गाथाव खामानि मावबोयो आरोना नोंथां जेरै। जोङो बर' समाजा गावनो ओ गाननो -जोमनो थाखाय गोदो-गोदाय गावनो। दानानै गानोमोन दानि मुगायावबो जों आइजो माहारि। खौ गोबांखौनो जोङो दानाय लुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो‌। गोदोर-गोदोर दारिमिनारि बहायनानै बा जोङो जेरैहाय हिसानसालि बा जोङो। हेन्दलुम बायदिसिना खुलिनाय। नैहाय जोङो बेयावनो बर' आइजोफोरखौहाय दानो- लुनो लाङो आरोना नोंथां दा जों। जोंनि आ दानि मुगायावहाय ओ। मिसिंजों दानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना। ओ सानसेयावनो गोबां रोखोमनि ओ जि। दानो हायो आरोना नोंथां मिसिंआव जेरै जोङो सानसेयावनो। गांब्रै, गांबा बा जोङो जि-जि खान, नैजि खानसोआ जोंना ओ सानसेयाव। दख'ना बा गामसा बेफोरो ओंखारो आरो ना नोंथां नाथाय जोङो ओ गोदो-गोदायनि। बेखौ नायनो थाङोब्ला जोङो। सानसेयाव गामसाया जोंना दायोबोला गांसे बा गांनै ओंखारगोन बा जोङो दख। ना दायोबोला गां। सेल' बा गांनै ओंखारनायनि सान्स थायोमोन आरोना नोंथां‌। जोंनाथ' मानो होनोब्ला गोदो-गोदाय एसेबां समबो मोनामोन नालाय नोंथां गावनि। खामानियाव मुखुब जानानै थायोमोन जायनि जाउननाव जोंना आइ। जो माहारिफोरा बेबायदिनो हर, सान दायामोन बेनि थाखाय उनावनो जोंना गावनि। गाननो थाखाय बोसोर गोदानाव मोसानायाव जोङो दख'ना। गोमो गानोबा जोङो बेबायदिनो आर'नाइ लायो बेबायदिनो। गावनि नांगौ मुवाफोरखौ गोदो गावनो दानानैहाय गानोमोन आरोना नोंथां। ओ बेफोरखौनो जोंना दा आथिखाल मुगा फोराव बाजार बा गलाफोराव जोङो बायनानै गाननायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। जेरै जोङो बर'निनो बैसागु फोरबो बा जोङो मा खासे फुजा फोरबोफोराव जोङो बर'निनो दोरोङारि जेरै हौवासाफोरा गामसा गा गानो बा जोङो आर'नाइ गस्ला बा आर'नाइ बेनि अनगा जोङो आइजो माहारिफोरा गोदो गोदाय गावसोरनो दानानैहाय दख'नाखौ गानोमोन जेरैहाय दख थावसि बा जोङो दख'ना गोमो ब्लाउस गोज्जा बा जोङो बेबायदिनो फास्रा गोजा बायदिसिना गाबनि ओ आ गर गोनां फासराफोरखौहाय गोदो गोदाय दानानै गानोमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो बर' सुबुं फोरा बेबायदिनो दानाय लुनानैनो गाननोबो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो बायदिसिना ओ गाबनि आगरजों एरनानैहाय जि जोमखौ दानानै गानोमोन आरोना नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ औ साबायखर।
औ दे नोंथां औ। नोंथां साबायखर थाबाय।